खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ खोनादों नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय ओं नोंथां
औ खुलुमबाय
औ बिदिब्ला ओ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे ओ जोंहा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जा यो ओ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो फन हरनाय जादों आरो नोंथां नोंथाङा सम दोङ मोजां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला ओ जेनेबा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' जों गोबां आ ओ गोबां आबाद मावनाय जायो नोंथां। जो जेरैहाय औ जेरैहाय जोङो गुबैयै माइ आबादखौहाय ओ मावनाय जायो आरो बांसिनानो आरो लोगोसे जोङो मैगं थाइगं बायदिसिना गायबयो आरो नोंथां माइ आबादखौहाय मााबैसा गायो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि आरो नोंथां जेनेबा ओ औ औ औ ओ जेनेबा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ माइ नांग्रोगौ जे जोङो बेखौ ओ जे दोनथुम खानाय जायो जोङो एबा माइ बेखौ जोङो हाथाय बाजारफोरावबो बायना मोनो आरो आरो ज दा नार्सारि नार्सारिफोरनिफ्रायबो लाबोनो हायो आरो बेख बिदिनो लाबोनानै जोङो बेखौ जा फाथोनि बस्था फाथोनि बस्थायावहाय सोमनानै जेनेबा सोनानै गोरायहाय खाथुमनानै बेखौ जोङो दैयाव हरनै हरथाम बिदिनो सोमना दोनो आरो बे सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ औ ओ बोखांनानै लाबोयो बोखांना लाबोनानै ओ थायसे जायाव दोनथुमो दोन थुमनानै एसे फेनस्राना होयो आरो जाहाथे ओ जेनेब बा थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों जों खोबसिनना दोनो आरो दोननानै एसे जेनेबा गरम खम जाहाबनायबा गुदुं जाहाबनानै गाजा सुग्लियो बिनि थाखाय ओ बेनि उनावहाय जोङो फोथार मोनसे औ फोथार थियारि खालामना लानांगौ जायो जेरैहाय बे फोथारखौ मोजाङैहाय एवग्लिनानै ओ बिदिनो बुर बुर एवनानै दोल दोल खालामनानै जोङो बैयाव बै माइग्लि माइखौ सारै सारै गाय जेनेबा फोनाय जायो आरो
गोदोथ' बिदिनो मोसौ हलिजों ओ मोसौ हालि नांगोल बेजों जोङो एवनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरदि बारा नुबांला नालाय ओ बांसिनानो ट्रेक्टरफोरजोंहाय एव नायखौ नुयो आरो आरो बिदिनो एवनानै औ एवो एवनानै जेब्ला बे ओ खोथियाफोरा फोखांनानै जेब्ला जौनानै सोमखोर गाब जायो अब्लाहाय जोङो बेखौ फुनाय जायो आरो। फुनानै ओ जेनेबा गोदो बिदिनो ओ रुवाथि दाहोना ग्रोम ग्रोम लानानै फुयोमोन आरो खोथिया
खोथियाखौ
नाथाय आथिखालाव बिदि रुवाथि दाहोनाबो मोननो थांला नालाय बिनिखायनो जोङो ओ जेनेबा हाजिरा खामला बिदि रां होनानै लिंनांगौ जायो आरो बिदिनो बांसिनै जोङो हौवा माहारिखौहाय फुनाय ज फुनाय नुयो आरो खोथियाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो फुखांनानै जोङो बे खोथियाखौ ओ गुबुन आलदा फोथाराव गाहैनाय जायो आरो। जायखौ जोङो माइ गायनाय बुङो औ बे फोथारखौबो जोङो मोजाङैहाय एवना लानांगौ नानै बिदिनो आलि सालि दाननांगौ जायो आलि खोनांगौ जायो बायदिसिना खामानि थायो आरो बेफोरखौ मावना लानांगौ आरो औ बिदिनो आरो जेब्ला बेखौ ओ जे बे खोथियाखौ जेनेबा खोथियाखौ जोङो बै फोथाराव लांनानै गायो आरो माइ गायनायखौ जोङो बांसिन आइजो माहारिखौ गायनाय नुयो आरो बिदिनो जे गायखांनानै बियो जेब्ला जौगोन जौनानै बिबार खिलिनानैहाय फिथाइ थायगोन मोनगोन बे समाव जों बेखौ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो फारसेनिफ्राय जेरैहाय मुलि होनाय एबा ओ हासार होनाय बिदिनो जा नाङै बिनि ओ जेनेबा हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो फोसाबना होनांगौ जायो आरो जोङो बिदिनो जोबोद जोथोन लानांगौ फारसेनिफ्राय औ बिनि उनावहाय जेब्ला बे माइया मोनगोन मोननानै हानो सम जायो अब्ला बेखौ ओ गोदो बिदिनो खासि खासिजों हायोमोन आरो जा बाननानै लाबोनाय न' फारसे जायखौ बावखा होनो ओ बेखौ औवाजों बानायनाय जायो आरो एबा औवानिफ्राय मोनो आरो बेखौ बिदि बाननानै लाबोयोमोन न'आव दा आथिखालाव बिदि मिसिन आरि ओंखारबाय नालाय बे ओ जेनेबा बे फोथारावनो हानानै नानानै माइखौ न' फारसे लाबोनो हानाय बिदि सुबिदा ओंखारबाय आरो नोंथां दा गोदोनिखौ बुङोब्ला बिदिनो औ खासिफोरजों हानानै बाव खाजों बानना लाबोनानै न'आव ओ मोसौजों नानायखौ नुयो आरो जोङो ओमफ्राय बिदि बिदिनो नानानै जा माइखौ नानानै जा ओंखारनाय माइ बिलाइ बे माइ बिलाइखौहाय जोङो जेरै मोसौफोरनो जिगाब होयो जेनेबा जानाय आदार महरै होयो आरो जों बिसोरनो आरो बिनि उनावहाय जा माइ औ माइखौहाय जोङो बाख्रि एबा दुलियाव दोनथुमो आरो जेनेबा माइ आबाद मावदों नालाय ओ माइ बाख्रि एबा दुलियाथ' थाखा गोन नङा हबा नोंथां
बिदिनो बेयाव दोनथुमो दोनथुमनानै जेब्ला जोंनो रांनि गोनांथि जायो अब्ला जों बै माइखौ ओ जेनेबा दिहुननानै हाथाय बाजारफोराव जों फानहैनो हायो आरो फाननानै गोबां ओ रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नोंथां बिदिनो ओ बेखौ जेनेबा जोंनो जानो थाखाय जा आदार जायखौ ओंखाम होनो बेखौबो जों बे माइनिफ्रायनो मोनो आरो जे माइखौनो माइखौ जोङो सौना नै जेनेबा गोदो बिदिनो उवाल दिंखिफोराव सौवोमोन आरो आथिालाव दा ओ मेसिनबो दं सिंफोरावबो सौनायखौ नुयो बिदिनो सौनानै ओ जों माइरं मोनो माइरंखौनो जोङो गुबैयै जेनेबा ओंखाम महरै संना जायो आरो
औ औ
बिदिनो आरो जोंनियाव आरो जा माइ गायखांनानै लास्टआवहाय जोबथियावहाय जोंना ओ जा माइ गायखांगोन बैयाव जों बै खालि जोंनिया जेनेबा हाल जांख्रा होननाय मोनसे नियम फालियो आरो बेयाव गासैबो जेनेबा फोथाराव ओ जा माइ गायनायानो जा खोथिया फुनायाव बयबो बिदिनो हाब्रु फोनलाय लायनानै ओ गेलेलायो बयबो आरो बिनि उनावहाय न' फारसे फैनानै औ बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो जेनेबा बोथिसे ओंखाम नायै बेदरै बा जौ सेरेबै बेबायदि लानानै बयबो मिनि खुसि रंजा खुसि बयबो बै जेनेबा माइ जोबनाय बे जोबथि बेखौ मोजाङै जेनबा गोजोनै हेंगार हरो आरो नोंथां बिनो दैज्लां बोथोराव जोङो मैगं थाइगं होनब्लाथ' मैगं थाइगंबो जों गोबां रोखोमनि फैयो जेरैहाय भिन्दि लेस्रा मैथा बिदि बायदि रोखोमनि फैयो आरो आरो जोङो गोदो जेनेबा माइ आबाद मावनायखौ जोङो जेनेबा बोथोरजों सोलिनाय एबा बोथोरजों मोननाय जा अखा बेजोंहाय बांसिन गायनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदि अखाफोराबो एसेबांखि हाबांला नालाय बिनिखायनो मिसि सिं लागायनानै औ मथर जेनेबा मिसिं लागायनानै दैमा फुख्रिफोरनिफ्राय दै बोनानै सारनांगौ जायो आरो गरम बोथोराव जेनेबा औ जेनेबा दैज्लां बोथोराव गरमफोराबो बांसिन जा यो नालाय बिदि दै सारनानै जेनेबा गायनांगौ जायो आरो नोंथां दा नोंथांमोनानि ओनसोलावबो जेनेबा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां
औ आं फोरमायना होनो हागोन जोंथिं दैज्लां बोथोराव बे ए खे आबादखौनो मावनाय जायो सरासनस्रायै बर' हिसा बै जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव
औ-औ
माइ मावनाय आबाद बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो नोंथाङा दहाय फोरमायलांनाय बायदियै फारसेनिफ्राय फारि फारि हाल एवनानै एबा हाल एवनायनि सिगां जोंहा खोथिया एबा माइ सोमनानै रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो
औ
बिनि उनाव दहाय नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो आं दा गुबुन मोनसे दैज्लां बोथोर राव मावनाय आबादनि सायाव जेनेबा मैगं थाइगंनि सायाव ओ जोंथिं बोथोराव मावो होमब्ला थास' आबाद मावनाय जायो खुमब्रा खुमब्रा आबाद मावनाय जायो बिदिनो थाइबें आबाद मावनाय जायो भिन्दि आबाद मावनाय जायो दा जोंहा खुमब्रा आबाद मावनायनि सायाव आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि
खुमब्रा आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो बोराय खुमब्रानिफ्राय बेगरखौ जोंहा जोलैनो थाखाय दोनथुमनाय जायो बिनिफ्राय खुमब्रा बेगरखौ जोङो सरासनस्रायै हायाव फबनानै जेनेबा गाजा बेरहोनो थाखाय हासार होनानै बेखौ दोनग्रोनाय जायो ओ गाजां ओंखारखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गोबोरखि हासार एबा बायदि रोखोमनि रासायनिक हासार होनानै जोंङो इखौ गायस्लायनाय जायो गायस्लायनानै जोङो जेब्ला बे मा नलानो हमो अब्ला जों बिनो औवानि एबा बायदिसिना रोखोमनि बैसां होनांगौ जायो जाहाथे खुमब्रा फिथाया मोजाङै ओ देरनो हायो एबा मोजाङै एम्फौ नाङालासे ओ मोजां खेथि जानो हायो बिदिनो बिबार बारनो हमबा बेयाव जोङो हासारजों लोगोसे फिथाइया मोजां जानायनि थाखाय एबा फिथाइ बुरजा थाइनायनि थाखाय जोङो इयाव माखासे रासायनिक मेडिसिन होनाय जायो। ओ फिथाइ थायखांनायनि उनाव जोङो खुमब्राखौ ओ फाननो फाननो एबा जानो थाखाय बाहायनाय जायो। ओ गोरलै खुमब्राखौ जोङो सरासनस्रायै बांसिन बर'फ्रा फाननानै जायो। एबा आरो खुमब्राखौ जोङो सरासनस्रायै खौ मा होनो बर'आव फुरहोनानै एबा राहोनानै बांसिन माने जानाय जायो आरोना राहोनानै बर'आव
औ
बे बेबायदिनो गोबां आबाद मावनाय जाबावो जोंनि साइडआव नोंथां
औ औ
नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन नामा जे नोंथांमोनथिं दा दैज्लां बोथोर बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जाबावो बिदिनो ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव
अ जेनेबा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरदियानो मैगं थाइगं बायदिसिना भिन्दि, लोस्रा, मैथा आरो बिदिनो खुमब्रा लाव बिदि बायदि बायदि मैगं थायो आरो नोंथां बेफोरखौबो जोबोद जोथोन लानानै जोङो मावनांगौ जायो आरो जेनेबा ओ बारा जेनेबा गायनाय समाव जेबा सान्दुुंआ बाराद्राय मोनोबा बेयावबो जोङो जेनेबा सान्दुं बारा मोनबा जोङो बायदिसिना जेरैहाय बिदिनो जोङो प्लास्टिक होनानैबो गायनांगौ जायो आरो दै बुरजा बे मोनबाबो जोङो बेयाव बायदिसिना जेनेबा जोबोद जोथोन लाना मावनांगौ बिदिखौनो होनजायो आरो नोंथां दा दैज्लां बोथोराव जोङो जेनेबा दैज्लां बोथोरावल' नङा जोङो जेनेबा माय आबादखौ आरो जेनेबा मैगं थाइगं होनबावबा जोङो मेसें बोथोरावबो जों बायदिसिना गायनाय जायो जेनेबा माइ आबादखौ जोङो मेसें बोथोरावबो मावनो हायो आरो जेनेबा बेयाव मेसें बोथोराव मावनाय माइ होनब्ला आलदा माइ दं आरो बेखौ गायनायखौ नुयो आरो नोंथां आरो जेनेबा मेसें बोथोर बोथोरनि मैगं होनब्लाथ' बिदिनो गोरान हायाव गायनाय नालाय जेरै आलु बान्दा कबि लाइ लाफा बिदि बायदिसिना थायो आरो मेसें बोथोराव मावनायाबो आरो जोङो बेसर बेसरफोरबो गायो आरो जेरैहाय बेसरखौ जोङो बेसरनिफ्रायथ' जोङो बेसरनि थाव गुबै मोनो नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो ओंखाम संनायाव जा औ ओंख्रि संनायानो जा माबा मोनसे भाजा संनायानो जा बेफोराव बाहायो आरो जोङो बेखौ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।